औ
औ औ नोंथाङा ओरैनो दसे माने सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जोङो मोनसे आइदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। औ जोंना बे आयदायानो जाहैबाय ओ जेरै जोंना दाउ अमा फिसि नाय जेरै जोंना बर' एबा बर' न'खराव गोबां दाउ अमा फिसियो ओ बिदिनो जोंहा दाउ अमा फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा खालामनो हादों बिदिनो माबायदि न'खर सालायलांनो हादों दाउ अमा फिसिनानै ओ बेनि बागै ओ सावरायनि आरो नोंथां।
नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथाङानो ओ सिगांग्रो माने फोरमायनानै होदो एसे
औ नोंथां आ जोंनि दिनैनि आयदाया जोबोद मोजां
औ
दा जोङो दाउ अमा फिसिनायजों बा फिनायजों लोगोसे जों माब्रै बेनिफ्राय जों रां रुफा बा रांखावरिफोर मोनो आरो जों न'खरखौ माबोरै सालायलांनो हायो बेफोरबायदि गासैबो बिथिङावनो जों सावरायगोन
औ
दा आङो बुंनो सानबाय जों दाउखौ माबोरै फियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
ओ दाउखौ माबोरै फियो होनोबा जों नै जोंनावथ' दाउ न'आव' दाउ थाखायाया होमबा गोबां रोखोमनि दाउ दङ ओ दाउज्ला दाउ दाउजो दाउ बेबायदि ओ बिदिनो आरो जोङो दाउखौ जों फिसा जाहोयो सिगांङावहा बियो बिदै दैयोब्ला बिदै दैखांनानै दावउदैनिफ्राय बियो गयो आरोना दाउ बिमाया औ जेब्ला बिदैखौ दैखांजोब्बाय बियो हमना ला मासे दाउजो दाउआ ओ जिथा जि नङाबा जिनैथा बिदि दाउदै दैयो आरो ना बि दै दैयो दा बि जों बिनि उनावहा जेब्ला दैनाया जोबखांबाय बिनि उनावहाय बियो बेखौ गनो थाखाय बियो गोबां बे ओ माबावनो बिदै थानाय बेखौ मा होनोमोन बेखौ बिदि थाग्राखौ दोनग्राखौ नोंथां औ बे जायथाब दाउ गजबग्रा जायगा बिदैखौ गज'बबाय थासिगोन आरोना बियो गोबां दिन औ बाहायाव औ दाउ बाहायाव औ गजबना थाबाय थागोन बि उनावहा जेब्ला बेयो गुदुं बिदुंखौ होबाय थायो आरो गावनि बिदुंखौ औ ओमफ्राय बि उनावहा हमना ला ओ दा गोलोम बोथोरावथ' बियो थाबनो गयो मानो होनबा बिदुुङा गुदुंखा नालाय नाथाय गोजां बोथोराव एसे गोबाव नांगौ जायो आरो बे फिसा ओंखारनो थाखाय बिदैनिफ्राय दाउदैनिफ्राय जेब्ला बिदुं दुंबाय दुंबाय थायो बेयावनो बेयो बिदैया ओ दाउ बिदैनिफ्राय दाउनि महरावहा जालांबाय थायो आरो बिनि उनाव औ बिनि उनावहा बियो गुदुं जाखांनायनि उनावहाय जिबा सान नाबा नैजि सानावहा दाउ फिसा ओंखारो आरो दाउदैनिफ्राय थ' बेबायदि ओ ओंखारनायनि उनावहा जेब्ला बिमाया दाउफोरनो आदार जाहैयो आरोना माने आदार सारना होनांगौ न'खरनि मान सुबुंफ्रा थ बेबायदिनो जों दाउ फिसा मोननो हायो गोबां आरो बेबायदिनो बायस'नानैबाबो दस्रानिफ्राय फिसा फिसा दाउ बायस'नानै जों बेखौ एसे फिनानै ओ मास मोनथाम मास मोनब्रै उनावहा जों बेखौ दाउ गिदै दैहोनानै गोबां बां दाउ खामनो हायो आरो थ बेबायदिनो औ बिदिनो ओ जोंहा मालाबा न'खराव हमनाला बे न'खरा ओ रां रुफा एसे खम जादोंबा जों मालाबा दाउफोरखौनो फाननानै ओ जों रां रुफा मोननो हायो आरोना एसे हमना ला दाथ' नै दाउ न'नि दाउआ लकेल दाउआ दाथ' नै गथायावहा ब्रैजौ रां बिदि सोलिगासिनो। ब्रैजौ बाजौ बिदि आरो गथायावनो दा हमना मासे दाउ फाननाय लोगो लोगो मासेयाथ' से केजिल' जाया बेनिफ्राय बांसिनबो जायो अब्ला नों मोनो आरोना एसे रां मोनो आरो बेबायदि।
अ बेखौ जुदि आरो फालांगियारि खालामनोब्ला नोंथाङा बेखौ बेफार खालामनोबा नोंथाङा फार्मबो बाननो हायो लकेल दाउनि अब्लानिया बुरजा मोनसे जायगायावहा बेखौ दोननानै ज'है न'फोर लुना होनानै बेहाय नोंथाङा आदारल' होबाय थानांगौ बा बिथांमोना लकेल दाउआथ' गावआनो आदार नागिरला जाखायो नङा होमबा औ एसे खुला जायगा बा अपेन जायगाफोरखौ बिथांमोननो होनांगौ आरो जेब्ला खारनो हाया जाथों आरो ना बिथांमोना औ बिदि खालामनानै नोंथाङा दाउनि फार्मखौ खालामनो हायो आरो आं बे लकेल दाउनि खोथाखौसो बुंदों आरो बेबायदिनो दं जोंहा ब्रयलार दाउनिबो दं ब्रयलार दाउनि फार्मखौ खुलिबा मानेया बो गोबां लाब दं आरो ब्रयलार दाउआथ' थाबनो देरो। नङा होमबा ब्रैजिबा सानावनो ब्रयलार दाउआ नै केजि थाम केजि जिबायदि जायो औ। आरो बेखौथ' फिसिनो थाखाय न' लुनांगोन आरो बेहाय लाइट औ। बे लाइटफोरखौ होनांगोन आरो औ दै होबाय थानांगौ आरो बिसोरनो दावाय ओ मुलि माहोनो आदार जाहोनो थाखाय बासन नांगौ जायो मोन्नै सो आगजु फोर बेफोरखौ लानानै नोंथांआ जुदि से रोजा सो दासो दाउ फिसा फिसियोबा आरो भेक्सिनफोर होनांगौ जायो आरोना।
औ नंगौ।
बिजि थुनांगौ जायो अब्लानियासो बे अबबा जानाय नङाना बेराम जानाय नङा आरो थाब देरो आरो बेबायदि आरोना। औ बेबादि खालामनानै जों गावनि जिउफोरखौ सालायलांनो हायो रां खावरि मोननायजों लोगोसे न'खर सालायलांनो हायो हमला गथ' गथाय फोरनो मालाबा फरायसालिनि रां बिदि फिसफोर होनांगौ जायोबा कलेजनि फिस होनांगौ जायोब्ला जों बेफोरखौ फान फाननायनो होनो हायो आरो नोंथां थ' बेबायदिनो दङ गोबां आरो जोंहा जिउ राहा दं आरो फिनाय अमा फिनाय दं आरो बे अमाखौ माबोरै फिनाय जायो नोंथाङा फोरमायदो।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंना ओ दाउ अमा दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बर' न'खरफोराव माने बे दाउ अमा फि सिनाया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो आथिखालावबो सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङा बुंलां बुंलांखानाय बायदिनो माने जोङो न'आव फिसिनायनि अनगायैबो जेरै जों ना ओ फाराम बानायनो हायो। बिदिनो फाराम बानायबा जोंना गोबां मुलाम्फासिन जायो होनना जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना फार्म बानायनानै दोनोब्ला ओ बिदिनो जोंना बिसोरनो ओ नांगौ जानाय जेरै आथिखालावथ' जोंना गोबां मुलि भिटामिन होयो नङा होमब्ला नोंथां? बेफोरखौ माने जोङो आदारफोरजों लागायनानै होयोब्ला माने गासै दाउफोरानो जोंना जानो एबा मोनजानो मोनो आरो मुलिफोरखौहाय भिटामिनफोरखौ गारना होयोब्ला माने गासै दाउवानो मुलि एबा भिटामिन होयोबा माने जोबनो नागिरा मानो होनोब्ला बिसोरो थाइसे जायगायावनो थाया नालाय नोंथां ओ बिनिखायनो गोजान गोजान जायगायाव बिस बिसोरो ओ नागिरनानै नागिरदिंनानै माने आदार जायो एम्फौ एनला जायो नालाय ओ थिग बेबायदिनो जोंना गोबां मुलाम्फा दङ दाउ अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो अ बिदिनो ओ जेरै ओ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्लाबो जोंना अमाखौहाय फिसिनानै बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो जेरै जोंना मासे अमानिफ्रायनो फिसा आजाय होनानै जोंना मासे मासे अमा फिसियावनो माने गोबां रां मोननायखौ जों नुनो मोनो ओ थिक बेबायदि बिदिनो जोंना ओ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्ला अमाखौ खौबो जोंना आथिखालाव ओ न'आव मासे मासे लानायनि अनगायैनो माने जोङो फार्म खालामनानै लानायखौसो नुनो मोनसै आरो बिदिनो अमानि फाराम बानायनानै लायोब्ला जोंना दाबसे बेबायदिनो जायगा नांगोन बेयावहाय जोङो फुख्रि एबा दैमा सेराव जोङो ओ बे फार्मखौ बानायनानै लायोब्ला माने मानसिनि सुबुंनि थाखायबो गोबां सुबिदा जायो बिदिनो हाखराव थानाय नाफोराबो जोंना अमानि खि सुस्रानायखौ जानानै ओ हासार मोननानै देरो थिग बेबायदिनो जोंना अमा फिसिनाय होनोब्ला अ जोंनो अ अमानो गुन्दैनि गोनांथि जायो जोंनो आरो जायखौ बुङो जोङो जुमाय जुमाय संनायनि जोंना अफ्रिखौ अमानो होयोब्ला माने थाब देरो होननानै माने बुङो आरो जोंना मानसि सुबुंङाहाय ओ बिदिनो जोंना ओ गुन्दैयाबो आथिखालाव गोबां बेसेन गोसा जाबाय ओ जोंना गुन्दैयाबो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ लकेलबो दङ बिदिनो साालनि होननानै जों बुङो जायखौ बाजारफोराव बायनानै मोनो
औ
बिदिनो जोंना ओ गोबां रोखोमनि भिटामिनफोरबो ओंखारबाय अमानो होनायनि जेरै जोङो बिजिबो फोरबो होनायखौ नुनो मोनो आथिखालनि मुगायावहाय जाहाथे अमाया थबनो देरो होननानै माने बिजिबो एबा भिटामिन होनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला बेयो थाबनो गिदिर जायो अब्ला जों बेखौ थाबनो ओ फानफिननानै जेरै रां खामायनो हायो
औ
ओ न'खरनि फिसा फिसौफोरनो ओ रां नांगौ जानाय एबा लेखा फरायनायाव बिदिनो बहि फावथेन नांगौ जानाय फोरखौ माने जोंना बिमा बिफायाहाय दाउ अमा फिसिनानै एबा सं होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ थिग बेबायदिनो जोंना दाउ अमा फिसिनाया आथिखालावल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दोङो आरो बि बे इयुनावबो सोलिलांबाय थागोनखौ जों बुंनो हायो जोंनि बर' सुबुंफोराल आथिखालाव दाउ अमा बेफार खालामो बे नङा गुबुनफोरखौबो जों नुनो मोनसै दाउ अमानि बेफार खालामनाय आरो अमाखौबो माने जोंनि बर'फोराल' फियो बे नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो आथिखालाव माने फिसै फिसै आरो नङा होमब्ला नोंथां ओ दानि जुगावथ' जोंना बाजारफोरावबो ओ बिदिनो अमा दाननाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरखौसो नुयोमोन नाथाय आथिखालनि मु बेहाय जोंना बर'ल' नङा गुबुनखौबो जों नुनो मोनसै थिग बेबायदिनो जोंना अमा फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाया माने अरायसम थाबाय थागोन ओ बिदिनो दाल' नङा गोबाव समाव थागोन नङा होमब्ला नोंथां? औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबोबाय नङा होमब्ला
औ नंगौ।
जों माने दाउ अमा फिसिनायनि बागै रायज्लायनानै माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो जेरै दाउखौ फियो बेखौ बेनि बागै माने फोरमायनानै होबाय माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय।
नंगौ आरो बेबायदिनो जों आरो उनावहाय इयुनाव दाउ अमा फिसिनानैबो जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हागोन होननानै आं नोंथांनिसिमबो आसा खालामबाय आरो नोंथां औ दे बिदिबा दोनथ'बाय।